हेल' हेलौ हेलौ ओ खोनादोंना?
औ खोनादों
ओ जोङो दायो दखनानि बागै रायलायगोन। थ' दखनायया जाबाय जोंनि मोनसे बर' हारिनि मुंखजाथाव आरो मुंदांखा जोंनि बर'नि मोनसे बर' हारि खो दिन्थिफुंनायनि बियो दखना
औ जोंनि बर' हारिनि मोनसे बियो नेरसोन हिसाबै जोङो सिनाय जायो।
होन गोबां जोंनि बर 'आइजो माहारिफोरानो दख'ना मोजां मोनो आरो दख'नाखौ गानबाय थायो। जोंहा गोबां गोजां बोथोर ओ गरम दायोथ गरम बोथोर गोबाङा गरम बोथोरनि था खोय दखनाफोरखौ गाननो हायि जायो अब्लाबो जोंनि बर' माहारिफोरा दखना गाननायखौ माने गाराखै गरमजोंहै जोब खामनानैब्लाबो खामानि माम म मो खामानि दामानि मावनानैब्लाबो दखनाफोरखौ गाननानै बिथांमोना ओ जोंनि बर'नि सिनायथिखौ दोनगासिनो। ओ बुंनो थाङोबा जोंनि बर'नि दख'नाया बुहुमनाङैनो जोंहा मिथिसारनो मोनबाय जे बागुरुमबा दोहौआव जोंनि बर'नि दख'ना आरो फालि फास्रा, आरनाइ बेखो जोंहा सिनायथि होनो हादों। मानो होमब्ला जोंनि बर' हारिनि दखनाफ्रा माने ओरैबायदि सुबुंफोरफोरखौ आइजो माहारिफोरफोरखौ गाननाय जोमै माने समाय होखायो। नोंथाङा माबाफोर दखनानि बागै बुंनो सानोना? हेलौ हेल
खोनादों?
औ औ नोंथां बुंलाय।
दं ओ नि मोनसे सिनाखि बायदियैनो जोङो गावनि ओ समायनाखौ लाखिनो हायो। गावनि नेरसोनथिखौ ला-लाखिनो हायो। आरो जोङो मबेबा मोनसे जायगा औ जेनेबोला जोङो थाङोब्ला बा जोङो मबेबा मोनसे सहर फोराव जोङो थाङोबोला जोङो दखनाखौ गानना थाङोबोला जोंखौ मिथियो जे बियो बड' हारिनि सासे आइजो। बा जोंनि मानसिफोरा जेरै आसाम हादोरनि मोनसे बडलेण्ड रायजोनि सासे आइजो होननानै जोङो ओ सिनायथि मोनो दखनानि जुगिदि यो जेसेबां औ जोङो जेसेबां समाव जाय सिख्ला बिरगोस्रि सिख्ला मोनाबो दखनानि जुगिदिनो बेबो बर हारिनि सासे आइजो बेरगोस्रि सिख्ला माने ओ बिर गोनां सिख्ला बेबायदि होननानै मि थिजानो मोन्दोंमोन आरो दखनानि जुग
औ
बेयावसो मोनसे सोंथि सोंनो सानबाय नोंथाङा दखनाखौ मबे गाबाव मोजांसिन मोनो माने नोङो मबे गाबखौ बांसिन मोजां मोननानै गावजों समायनाय मोनो?
ओ आंहा बेबायदि दखनाया माने आंहा मोनसेबो बिदि मोनसेल आंहा मोजां कालारखौ आं मोजां मोना दखनाखो मबे दखनाया आंनि मेगननि नोजोराव मोजां नुयो आं बे दखनाखौनो बायनानै गानो।
औ औ मानो होनबोला औ औ औ
आरो दायोथ जोंहा गरम बोथोर माने आखाइजों दानाय दखना मायदि दखना आरो खतननि दखना बेफोरखौ दायो दैज्लांनि समाव माने गाननो मोजां मोनो। आरो लोगोसे उम दा जोंहा पाटनि द' खनाफोरखौ जों गाननो हाया पलिस्टारनि दखनाफोरखौ जोङो गाननो हाया गरमाव गानब्लाथ गरम जायो बेखायनो जोङो गरम दिनाव हा पातनि दखनाफोरखौ गाना लासे मोनसे बिदन दखना जोंनि बरनि मुंदांखा जि बिदन दखना जोङो बेफोरखौ गाननो हायो। आरो आं मोजां मोनो जोंनि बरनि मोनसे ट्रेडिसनेल द' ओ मानो होमब्ला माने मानसिफोरखौ गोबां बेरफ्राव होखायो। ओरैबायदि बेफ्राव होयो बुंनोनो नाङा। गोमो दखनाखौ गानब्ला आरनाइ गोजा गोथां लाब्ला आरो रिगिरा रिगिर रिगां फास्राखौ लायो ब्ला ओरै बायदि समाय होखायो माने। आंखौल समाय होयो बे नङा गासैखौबो माने समाय होयो आरो। बेनो नोंथाङा माबाफोर मोजां मोनो नामा दखनाफोरखौ मा मा बायदि दखनाखौ गाननानै नोंथाङा मोजां मोनो गाननानै।
आंबो बिदिनो माने। डाइरेक्ट ओ मोनसे कालारखौ मोजां मोनो। बिदि आं बुंनो हाया आं बो गासै कालारखौनो आं मोजां मोनो मा होनबोला गासै कालाराव बो बे दखनाया दखनायानो खा मा सम सम लानानै माखासे समाव जोङो
औ।
बे समाव आरो जोङो सेटबो गान माखासे गुरै दख दखना गानोब्लाथ जोङो सिम्पोलहै सेट नङि दखनाखौबो जों गानो। ओ माबाबा सोरनिबा हाबाफोराव।
औ। हेलौ। औ औ। ओ नोंथांनिखौ आङो मोजां खोनानाय जायाखै।
औ औ आंथ मोसानो जोबोद मोजां मोनो आरो जोंनि आं मोसायोब्ला जोंनि बर गानावनो मोसायो आरो आङो ओम आंनि बर' दखना आंनि बायदि रोखोमनि कालारनि द खना दङ। थ आं गावनि जोंनि बांसिन मिथिजानाय दखनाखौ। जायखौ जों बुङो बिदनि द खना बेखौ गाननानैबो आङो मोसा हायो आरो गुबुन गुबुन कालारनि दखनाफोरखौ गाननानैबो आङो मोसायो आरो
औ औ
आं मोजां मोनो। मानो गाव गावनि बर'नि दखनाफोरखौ गानोब्ला माने गोबां साबजानाय आरो समायनायखौ आङो नुनो मोनो।
औ। आरो जोङो मोसाबोला जोङो जोंनि गावनि हारिनि दखना गानना मोसाबोला
औ औ औ गोजोननाय मोनो आरो समायनायबो नुयो।
औ
माने गोबां बर' बर'आ बर' हारिहा माने बहुत प्राउड फिल खालामनो गोनां मानो होन अब्ला जोंहा दाखालिसो ओ बुहुमनाङैनो मिथिसार जानाय बागुरुम्बा दोहौआव जोंनि बर'आ माने गाननाय जोमनायखौ लानानै मोसानायखौ लानानै मुंदांखा बुहुमावनो जोंहा रेकर्ड जाबाय। नोंथाङा आरो दखनानि बागै मायबाफोर बुंबावनो गोसोब्ला बुंनो हागोन।
बेखौ सिनायथि होनायनि थाखायनो बेसेबां मोजां नुनाय आरो ना बे ओफ्राय जोङो कलेजाव थांबाबो जों कलेजाव दखना गाननानैनो थाङोमोन आरो जाहाथे जोंखौ बर' होननानै दखनानि जुनैनो बिदिनो सिनाय मोनो बेबायदिखायनो जोङो दखना गाननानै थाङोमोन आरो स जों कम्फर्टेबोलबो मोनोमोन आरोना दखना गाननानै जों कलेजाव था
पुलिसाव थांना
थाओ आरो ना जा माखासे जों दखना गनानैनानै आरो माने होनबा ना